हेल'
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
अ मा खालामदों नोंथां दा नै बे फुं समाव नोंथाङा मा खालामनानै दं?
अ नोंथां आंथ' बे फुं समाव ओरैनो जिरायनानै दङ आरोना नोंथां लामाया। आराम थान्दानो
अ खबरफोरालाय मोजाङैनो दंना मा नोंथां?
खबराथ' बिदिनो नोंथां दासान्दि गाज्रियाव दं आरो नोंथां एसे बांद्राय मोजां नङा। मानो होनब्ला जों दा दैज्लां समाव माइ आबाद मावनांगौ। बे माइ आबाद मावनायावसो मावनाय समाव जेनेबा जों टाइम मथे जों आबादखौ मावनो हायाखै मानो होनोब्ला दैबाना जानायनि जाउनाव माइ गायनो हायाखै आरोना बेनि थाखायनो एसे टेनसन एबा गाज्रियाव दंथयो आरो। थां
बेयो ओंखामफोरखौलाय जाखांबायमोन नामा नोंथां ओंखामफोर?
ओंखामखौलाय जाबाय जानाया एसेनै जेनथेदां
अ मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
ओंख्रिया नानि बाथोन एबा ना बाथोनसो नोंथां।
अ माने आं नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोना माने जाबाय माने मोनसे थपिकखौ लानानै एबा मोनसे बाथ्रानि सायावसो रायज्लायनो होननानै कल खालाम नायजादोंमोन नोंथां?
अ नोंथां मा बाथ्रा एबा टपिकमोन एसे फोरमायनानै होलाय आं?
औ औ जेनेब्ला टपिकआ जाहैबाय जेनेब्ला नोंथाङाबो दा ओरैनोसो दंखायो नालाय जेने ब्ला जोंहा रां रु फा रां रुफानि एबा रांखावरिनि सायावसो सावरायनो होन्नानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
अ नोंथांं बेथ' जोबोद मोजां टपिक एबा आयदा नङा होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ औ बिब्दिब्ला नोंथाङानो सावरायग्रोदो खोमा रां रुफानि बागै।
औ नोंथां जेनेबा रों रां रुफ्ला होनोब्ला
माने बे जोंनि जिउआव एबा जिउ खुंनायाव रां रुफा गैयाब्लानो माने जेबो गैया हो जेबो गैया होनजायो आरोना नोंथां। औ नोंथां आं फास्टआव जों जेनेबा रां रुफाखौ बोरै मोनो इखौ फोरमायग्रोनोसै जेनेबा जों रां रुफाखौ मोननो थाखाय जों माखासे गोबां हाबाफारि एबा खामानिफोर दं एबा जों मोननो हायो आरो ना माखासे खामानिफोरनि जाउनाव जों गिबियाव आं एसे खस्थ' मावनायखौ लाग्रोसै जोंहा जोङो माखासे समाव एबा जों उन्दै समाव मोजां सोलों थाइ लायाब्ला एबा जों मोजां गियान लायाब्ला जों देरनानै जेबा रां रुफा खामायनो दा जों हाजिरा मावनानै जों खामायनांगौ जायो आरोना नोंथां।
नंगौ नंगौ औ।
औ जों हाजिरा मावना खामायनो होनोब्ला जेनेबा जोङो हाजिरा मावना खामायनाया जों मा ओ गोबां रोखोम थायो माखासे जेनेबा जों ट्रेक्टराव हा जावनाय एबा ओ जों इथा इथा कम्पानियाव मावनाय एबा बायदिसिना मैगं थाइगं कम्पानियाव माव नाय एबा गारि सालायनाय एबा अन्थाइ बाला ओ थिखोनाय एबा सिमेन्ट थिखोनाय एबा न' लुनाय माने बायदि रोखोमनि दङ आरो ना जोंनि खस्थ' एबा हाजिरा मावनायफ्रा बिनि जाउ फाजिनो जेनेबा औ दा जेनेबा जोङो बिनि जेन बेफोरबायदि खामानिखौ मावोब्ला जों रांखावरि एबा रांखौ एबा फैसा खौ जों मोननाय जायो आरोना
औ
आरो आं माखासे गोरलै जेनेबा बेफोरबायदि रांखौ माने गोरलैयै मोननो थाखाय जोङो माखा खासे बाथ्राफोर फोरमायबावनोसै जों गिबियाव बुंनो हायोदि जेनेबा जोंखौ जों रां रुफाखौ जों गोरलै खामायनो लुगैदोंब्ला जों उन्दैनिफ्रायनो जेनेबा जों मोजां सोलोंथाइ लानांगोन आरोना नोंथां बे मोनसे सैथो बाथ्रा मानो होनोब्ला जों मोजां सोलों थाय लायोब्ला माने जों गियान लायोब्ला जोङो मोनसे साख्रि बाख्रि मोनोब्ला एबा जों मोनसे मोजां बिजनेसफोर मावनो हायोब्ला बेबो जों मोनसे मोजां माने फालांगिरियारि जानो हायोब्ला माने जोंनि थाखाय जोबोद मोजां आरो ना नोंथां मानो जों मानसे मोजां फाल जुदि मावनो हायोबा एबा जानो हायोब्ला माने जों रां रुफाखौ जोङो इजि ए बा गोरलैयै खामायनो हायो आरोना नोंथां। जों बुंनो हायोदि जेनेबा जों सासे मोजां फालांगिरियारि ओ जानो हायोब्ला जेनेबा जों मोनसे एबा अ अमा फार्म ब्रयलार फार्म मैगं बेफारि मोनसे आबादारि माने उम ओ मैगं फाननो थाखाय एबा बायदिसिना जोङो फालांगि मावनानै जेनेबा जोङो जों जानो हायो आरो ना नोंथां जों जायनि जाहोनाव जोंङो रां रुफाखौ जों माने बांद्राय खस थयै' नङैयाव जों खामायनो एबा जों मोननो हायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ
आरो जों साख्रि बाख्रियाव बुङोब्ला जों सासे मोनसे मोजां मानसि एबा जोंङो ओ ओ ओ सोलोंथाइ लानानै जोंङो सा साख्रि मा मोनोब्ला सरकारि एबा जों बायदि माने जब एबा जों साख्रिफोर एबा कम्पानि मोन कमफानि कम्पानिफोराव जों साख्रि मावनो हायोब्ला माने जोंनि थाखाय बो जोंङो ओ सा रां रुफा ओ मोननो थाखाय जों खामायनो थाखाय जों गोरलै जायो आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नंगौ
आरो जों आं रां रुफानि खामानिखौ खोन्थानोसै जेनेबा जों रां रुफा गैयाब्ला जोंनि जिउ जेबो गैया होननानै जों साननो हायो मानो होनोबा जोंङो जों फिसानिफ्राय लानानै गिदिरसिबो जों रां रुफा रां रुफा गैयाब्ला जों गासिखौबो बुस्थु एबा मुवाफोर जों मोननो हाया एबा मोननो थाङा आरो ना नोंथां।
औ औ।
औ दा आं बुंनो हायोदि जेनेबा जों माबा मोनसे फिसा बुस्थु ओ बायनोब्लाबो जों रां रुफानि गोनांथि जायो मोनसे मु-मु-मुवा जाग्रा मुवाफोर बायनोब्लाबो जों रां रुफानि गोनांथि जायो मोनसे गानग्रा जोमग्रानि बुस्थु एबा बायदिसिना बायनोब्लाबो जों रां रुफानि गोनांथि जायो जोंनो मैगं थाइगं एबा जाग्रा लोंग्रा बायनोब्लाबो जों रां रुफानि गोनांथि जायो माने जों जोंनि जिउ दानायाव एबा जिउ जिउ खुंनायाव रां रुफा गैयाब्लानो जोंबो गैया एबा जोंनि जिउआबो गैया होनना जों बुंनो हायो। आरोना नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
औ नोंथां आरो जों बुंनो हायोदि जेनेबा जोंङो बबेबा अबेबाफोर बेरायनो थाङोब्ला एबा जों अबेबा मोनसे जायगायाव हान्थिलांनोब्ला एबा जों अबेबा मोनसे मुवा एबा बेसादखौ जों फसायदोंब्ला एबा मोननो लुबैदोंब्ला जों रां रुफानि गोनांथि आरोना नोंथां मानो होनोबा रां गैयाब्लानो जों जिउआव जेबो गैया जों जेनेबा जों मोनसे मुवाखौ जों एबा मोनसे बुस्थुखौ जों फसायदोंब्ला जों रां रुफा गैयैनि थाखय थाखाय जों बेखौ लानो हाया नङा होनबा नोंथां मानो होनबा जों रां रुफा थायोब्लासो जोंङो बे मुवाखौ जों गोरलैयै मोननो हागोन आरोना नोंथां।
औ औ।
औ आरो जोंं बुंनो हाबावो दे जों मोनदङो जेबा माबा मोनसे ओ जानो लुगैदोंब्ला एबा जोंङो माखौबा जोंङो हासथाय दोंब्ला जों रां रुफा थाब्लासो जों बेखौ मोनजागोन आरो नोंथां मानो होनोब्ला जों मोनसे मुवा फिसा बुस्थुनिफ्राय दानि जुगाव जों फिसा बुस्थु जाग्रानिफ्राय लानानै गिदिर बुस्थु जाग्रासिम जों रां रुफा थाब्लासो जों मोनजागोन होननानै जोंङो सानगोन आरो नोंथां आरो मोनसे बाथ्राया सैथोबाव नोंथां। माने दानि जुगाव माने जों जोंनि ओनसोलाव एबा माने गासिबो ओनसोलावनो जों बुंनो हायोदि जों जायनि नखराव एबा जायनि सुबुंनाव एबा जों जाय सुबुंनाव माने रां रुफा थायो। बे सुबुङासो माने गासिबो ओनसोलावनो एबा गासिबो समाजाव सिनायजागोन एबा गासि गासिबो सुबुंफोरजों जोंङो ओ ओ
रिसपेक्ट एबा जोंङो ओ सनमान मोनगोन आरोना नोंथां। अ माने जों बुंनो हायोदि जेनेबा जायनि सुबुंनाव एबा जाय सुबुंनाव रां रुफा थायो बेफोरबायदि सुबुंआसो जोंनि समाजाव ओ सो बुंनो हागोन दि जेनेबा जोंङो समान मोनगोन आरो मोनसे बा बाथ्राया जों सैथोबाव दा जों बुंनो हायोदि दानि जुगाव जोङो जायनियाव जेनेबा रां रुफा थायो बेफोरबायदियासो जों जेनेबा हाबा जानो हायो एबा जों हिन्जाव मोजां मोननो हायो जों बे बाथ्राखौ जों मिथिनो मोनो आरोना।
औ नंगौ।
औ नोंथां जेनेबा नोंथां आं नि बुंनाय बाथ्राखौ नोंथाङा बोरै मोनखो?
ओ जोबोद मोजां मोनदों नोंथां।
अ होमबा नोंथाङाबो एसे रां रुफानि बागै एसे फोरमायना होदो नङा होमबा नोंथां दा दे आं माखासे मोनसे बाथ्राफोरखौ आं मिथिना मोननो हायो।
औ औ जागोन बिदिब्ला आं फोरमायनानै होनोसै बिदिब्ला ना।
औ नोंथां औ।
औ जेनेब्ला जोंहा ओ रां रुफा होनोब्लाथ' नोंथाङाबो मिथिखायो जानांगौना नोंथां?
औ नोंथां औ
औ जेनेबा जोंहा ओ मा होनो जोंनि जेनेबा सानफ्रोमबोनि जिउआव एबा सोलिबाय थानाय समावहाय माने जोंहा बिदिनो ओ रां रुफा गैयाबाथाय माने दे ओ सोलिनो गोब्राब जायो आरो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नंगौ
औ दायो हमनानै ला जोङो अबावबा मोनसे जायगाफोराव थांनांगौब्लाबो जों जेनेब्ला रां रुफा गैयाब्ला जोङो खस्थ' जायो माने थांनो हाया। आरो बिबदिनो जोंहा माने औ माने रां रुफाफोर गैयाब्ला जोंनि सोलिबाय थानाय जिउआ माने गोब्राब जालाङो आरो नोंथा हमनानै ला जों जेनेब्ला जोंनि जोंथ' जोंनि ओनसोलफ्रावबोथ' जों जेनेबा मैगं थाइगंफोरखौबोथ' जों बायनानै जानां गौ थारो। दा बैफोर मैगं थाइ गं बायनो थाखायबो जोंहा माने रां रुफा नांगौ खोनानाय मथेथ' गोदो गोदायथ' एसेबां बिदि नङामोन गोदो गोदाय जेनेब्ला रां रुफा जेनेब्लख खम बेसेनावनो मोननाय जायो मोन आथिखालाव जेनेबा मोनला आरो गोबां रां रुफा नांगौ जासै बेनिखायनो जोंनि था खाय जेनेब्ला ओ जोंहा रां रुफाखौ जों अनेक रोखोमै खामायनो हायो थेवब्लाबो जोङो रां रुफाखौ खामायनायाव गोरलै जा यो होनोब्ला जोंहा साख्रि बाख्रि थायोब्ला जोंहा रां रुफाफोर खामायनाया माने गोरलैसिन जा यो आरो गुबुन फारसें जों हाजिरा खामलाफोर मावोब्ला जुदि जोंहा रां रुफा खामायनो हागोन नाथाय जोंहा गोब्राब जागोन जोङो खस्थ' जागोन सान्दुं अखा बेफोरावबो जों माने मावनानै जों रांफोरखौ खामायनो हा हायो नाथाय जोंहा खस्थ' गोब्राब जायो आरो नोंथां दा बे ब्फोरनि जाउनावनो जोंनि ओनसोलफोराव गोबां मानसिफोरानो माने रां रुफा खामायनायाव माने गोदोसोनानै दं होननानैखौ जों साननो हायो आरो। दा जोंहा माने रां रुफा गैयाबाबोथ' जों जेनेबा जोंनि जिउखौ खुंलांनाया गोब्राब नालाय दा हमनानै ला जोंहा फरायसालियाव थांनांगौ जायो बेफोरावबो माने जोंनो रां रुफा नांगौ जायो। बबावबा थांनांगौ जायो जों बेफोरावबो जेनेबा रां रुफाया गोनांथिथार आरो जोंहा ओरैजाय हाथाय बाजारावबो जों जेनेबा खरस खालामनांगौ जायो जोंनि सानफ्रामबोनि खराव जेरै जानाय लोंनाय मैगं संख्रि बानलु थाव बेफोरखौ जोंहा नांगौ जायो बेफोरखौ बायनोबो रां रुफा नांगौ जायो आरो गुबुन फारसेथिं जोंहा गाननाय जोमनाय गाननाय जोमनाय गैयाबोथ' जोङो बिदिनो जेनेब्रा थानांगौ जायो दा जोंहा जेबा गाननाय जोमनाय बायनो थाखायबो जोंनो रां रुफा नांगौ जायो दा बैफोर रां रुफाफोरखौनो जोङो जेनेब्ला आरजिनो एबा खामायनो थाखाय गोब्राब जायो होननानै जों साननो हायो आरो। दायो गुबुन फारसेथिं गुबुन मानसिफोराथ' जेनेब्ला जाय गोरों बेफोरो मोजाङै मोजां रां रु फा खामायगासिनो नाथाय जायफोरा जेनेब्ला बिब्दिनो गोदोसोनानै दं एबा
रां रुफाफोरखौ जेनेबा मोजाङै खामायनो हायाखै बैफोरनि थाखाय जोबोद गोब्राब बाथ्रा होना नानै आं सानो आरो बेनिखायनो दायो गोबां सुबुंफोरनावनो रां धार मानो होनोब्ला जों रां रुफाजोंसो गोबां बायदि बायदि रोखोमनि जेनेब्ला ओ ओ मुवा बेसादफोर गिदिर गिदिर गारि गिदिर गिदिर न'फोर जेनब्ला बेफोरखौबो जों रां रुफानि दारैसो बानायनो हायो। हायो एबा लानो हायो नालाय दा थिग बेबायदिनो रां रुफाया जोंनि थाखाय जिउ खुंनायाव माने जोबोद गोनांथार होननानै आं बुंनो सानो दायो जेनेब्ला जोंहाथ' समाबोथ' जाबाय नोंथांनिफ्रायबो आं रां रुफानि बागै नोंथाङा जोब बोद मोजां मोजां बाथ्रा फोरमायनानै होबाय बिदिब्ला आंबो नोंथांनिसिम गोबां बाथ्राफोरखो फोरमायनानै होबाय नोंथां नोंथाङासो माबोरै मोनदों नोंथां?
अ नोंथां आंबो जे मोजाङानो मोनदों नोंथां नोंथाङा जोबोद मोजां मोजां बाथ्रा बुंलांबाय जे।
औ बिब्दिब्ला जोंहा समाबो जाबाय नोंथां फनखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै ना मा होनो? सम मोनब्ला रायज्लायफिनसै उनावहाय औ जागोन दे नोंथां बिदि औ औ।
औ।
औ